हेल'
हेल' औ खोनादोंना नोंथां
अ बाहाय म दिडिस्टार्ब जागासिनो
औ र' आंब ना
होमबा बेखौनो फरायनोगोन नामा
औ औ नों रेटखौ बरायदो गोजाननिफ्राय हेल'निफ्राय औ
खैथासो बेसर दोङो
र आं फरायस नों नायाखै फन
ए आरो आरो बेखौनो फरायफिननो हागोन नामा हा आं हरफिनबाबो
दे नों फरायगोन दे दे अन फिसनिफ्राय औ दे
सेनिबो लादो
औ दे
लासै लासै फरायनोसै नामा ना टाइम जानायनि समायखांनायनि नोंथाङाथ' खोना जादों ना
औ खोनादों नोंथां
दिनै आं नोंथांजों दोरों फोरनि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन।
औ औ।
नोंथाङा सावरायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां धोरोम बुङोब्ला बेयो मोनसे गोनांथार आयदा जेराव बियो जोंनि राव हारिमु जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय फै आरो जारिमिनफोरखौ दिन्थियो दिन्थियो मोनफ्रोम हारि एबा समाजा गावबा गावनि धोरोम फोर थायो।
औ नोंथां नंगौ।
जोंनि बर' दोरफोरनि फारसे जोबोद गोग्गानाय मोनो नोंथां।
अ जोबोद मोजां नोंथां बिदिब्ला नोंथाङा जोंनि बर' हारिमु एबा दोरोंफोरनि बागै फंनैसो खोन्थानो सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां जोंनि बर' सुबुंफोरा सा सानजा भारतनिनो गोजामसिन समाज बुंनो हायो। बेनिफ्राय
औ।
बर'फोरा गाहायै आसामनिनो थागिबि जोंनि हारिमुवा गोदोनि आबौ आबै समनिफ्रायनो सोलिबोनाय आरो दिनैसिम सोलिबोगासिनो दङ। जों जोंनि देरसिनफोरखौ मान होयो मिथिंगाखौ अनसायो आरो हारिमुखौ खौसेै रंजायो। जों जोंनि बर' राव आरो हारिमुवारि आसार खान्थिफोरखौ थिनानै दोननांगौ नथां।
औ नों औ नंगौ नोंथां।
जोंनि हारिमुनि साननाय गाननाय जोमनायफोरा थारैनो जोबोर समायना नोंथां।
औबाव नोंथां थारैनो।
आइजोफोरा दख'ना जोमग्रा आरो आर'नाइ गानो हौवाफोरा हिन्जाव हिनाव गामसा आरो आर'नाइ गानो, बेफोर गाननाय जोमनायफोरा गुबुन गुबुन गाबनि जायो आरो बेफोरखौ हाबा हुखा गुबुननि समाव आरो हारिमुवारि हाबाफारिफोराव गानो एबा बाहाय न थां
औ नोंथां।
बैफोर गान्नाय जोमनायफोरखौ जोंनि आबौ आबैमोना गावसोरनि दानानै गाननो मोनो था
औ नंगौ नोंथां थारैनो। गोदोनि सुबुंफोरा मावनाय दांनाय जोबोद आखा फाखामोन
औ नोंथां दानि समावसो जों बावगारलांनो हमबाय।
औ नोंथां, नाथाय
नाथाय दासिमबो गोबां न'खरफोरानो सि दानाय हाबा हुखाखौ बावनानै थायाखै एबा दासिमबो जों न'आवनो जि दानानै गाननाय जोमनायखौ नुनो मोनगोन नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
जोंनि बर'फोरनि जानाय लोंनायाबो गोग्गो आरो जों ओंखाम ना अमा दाउ फिथ सामथाय मैगं थाइगं औवा मेवाय आरो जाय माखासे गुन गोनां मुलि लाइफां एबा रोदा खौबो जायो, गिबि दोरोङारि जानाय लोंनायफोरखौ बांसिनै हाखा फुाखा एबा फोरबोफोरनि समाव संनाय जायो।
नोंथाङा आङो ब्रैयाव थांबायमोन ब्रैनि फरायाव थांबायमोन आं।
औ दे बयनिखौ दे, जोंनि जानाय लों जोंनि जानाय लोंनाया गोग्गो आरो बेनि थावनाया रावनिजोंबो गोरोबा नोथां।
औ नोंथां नंगौ जोंनि
जोंनि बर'नि गेजेराव आंनि मोजांसिन मोननाय फोरबोआनो जादों बैसागु।
औ नंगौना नोंथां? बिदिब्ला नोंथाङा बैसागुनि सोमोन्दै फंनैसो फोरमायना होनो हागौ नामा?
औ हागोन नोंथां। बैसागुआनो जादों जों बर'फोरनि गाहाय फोरबो। बे फोरबोखौ बोसोर गोदाननि समाव हा समाव आरो जेब्ला उदां बोथोर सफैयो अब्ला फालिनाय जायो बैसागु फोरबोनि समाव बर'फोरा मेथाइ रोजाबो खौसेयै मोसायो रंजायो। दोरोङारि गाननाय जोमनायफोरखौबो गानो आरो जाथि खुरमाफोरनि न'खराव हाबहैयो दोरोङारि हान्जाफोर जेरै खाम सिफुं जथा गंगोना सेरजा बायदि बायदि रोखोमनि दामग्रा आगजुफोरखौ दामनानै रंजायो।
औ नंगौ नोंथां।
जों बर'नि मोसानायाबो जोबोद बोलो गोनां आरो रंजानायखौबो दिन्थिसारो।
औ नंगौ नोंथां थारैनो जोंनि हारिया हारिमुनि फारसे जोबोद धोनि आरो जोंनि जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय गेलेनाय दामनाय देनाय आरो मोसानाय मुसुरनाय रावनिजोंबो गोरोबा।
थार
बेनिखायनो आंबो जोंनि बर' हारिमुखौ लानानै गावखौनो जोबोद गोग्गानाय मोनो‌।
औ नंगौ नोंथां थारैनो आंबो जोंनि बर' हारिमुखौ जोबोद मोजां मोनो। नोंथाङा आंनि फोरमायनायखौ खोनानायनि थाखाय साबायखर खोनासंनायनि थाखाय साबायखर नोंथां।
आंबो नोथां खोनानो एबा खोनानो एबा मिथिनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों नोंथां।
औ नंगौना थारनो आंहा जोंनि बर' हारिमुनि फारसे मोजां मोननाय दङब्लाबो आंहा दासिमबो गुवारै बेनि फारसे गियान गैजोबा। बेनिखायनो जोंनि हारिमुनि फारसे आंहा गोबां सोलोंसो आरो मिथिनो गोनां खोथा दंबावो।
औ नोंथां नोंथांङा हारिमुनि फारसे सोलोंनो गोसो दंब्ला माखासे हारिमुनि बागै देरजानाय बिजाब बिजाबफोर फरायनानै सोलोंनो हागोन आरो जोंनि आइ आफा आब'
आबौ आबै एबा देरसिनफोरनिफ्राय सोना सोनानै सोंनानै सोलोंना लानो हागोन एबा मिथिना लानो हागोन।
ओम जोबोद जा औ जागोन दे नोंथां
औ दे बिदिब्ला नोंथांङा समाबो उम जोंनियाथ' समथ' जाथ'वाखै जेनेबा ओ जोबबायमोन
ओ ओरैनोथ' जों बैसागुआव जोबोद रंजाखायो रंजानाया बैसागु बोथोराव जों रावबो ओरैनो थाखाया
बयबो बोराय
बैसागुआव बैसागुबो मोनखायो नोंथां मोनसे नोंथांमोननि जायगाथिं बैसागुफोरखौ माबायदि फोरबो फालियो एसे खोनथानो हागोन नामा नोंथां
ओम बैसागोखौना
औ ओरैनो
बैसागोआलाय जोंथ' जेनेबा गिबियाथ' मोसौखौ मोसौनि होननानै जोंङो फालियोना मोसौखो थुखैनाया
औ औ औ
जेनेबा एक थारिकआव सोरबा सोरबि फुजा होयोना। ओम फुजा होयो न'खराव जमा जमा सोरबायो आलासि जालायलायो।
बेनिफ्राय बिदिनो बाय बागिफोरखौ लिंलायनानै ओंखाम ओंख्रि खाना आरि जालायो ओमफ्राय जेनेबा अखा नायै नोंङाबा माने सानसे नंङाबा साननैनि उनाव
औ औ
जमा लिंथुनाय मोसानाय नुनो मोनो आरोना दानिया खायफा बोराय बुरेफोराबो एसट्रा मोसायो सेंग्रा सिख्ला सेंग्राबो मोसायोस्रा आरो लोगोसे
खाम जथा सिफुं लानानै ओ गामियाव ओंखारो रंजायो मोसायो
बिदिनो माइरं सोरबा माइरं हरो
बोथोरा मोजांङै रंजानायजों जोबलांङो आरोना नोंथां
ओम बिदिनो निफ्राय रंजाखांनानै उनाव ज' लोगो नांनानै जेनेबा खाना जानायखौ नुयो बेनिफ्रायथ' नोंसोरनियावबो बिबार खुंनाय नुनो मोनो ना जेनेबा सोरबा सोर खुंङो सोरबा सोर खुंङा गामि लाना गामि जायगा
जाबाय जों दा दोनथ'लाायदिनि नोंथां समावबो जाबाय दा जों गोथ'लायदिनो खब
दे नोंथां दाननो दे
औ दे
दानजायाखै माथो
थाबायना थायाखै
दे दानो
ओम मानोबा